खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां। गोजोन दिनैनि बे गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ
औ जों दा सायख'ना लानाय आयदानि सोमोन्दै नोंथांनो फंनैसो सावरायनोसै जोङो दा साय खना लादोंमोन दावबायनायनि। सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो होननानै।
औ नंगौ
औ गिबियावनो दावबायनाय होनोब्ला नोंथाङा मा मा बुजियो आरो बबेयाव बबेयाव दावबायफेरखो फंनैसो ओरैनो बुंनो हागोन नामा
आङो दावबायनायाथ' एसेबां दावबायफेरनो मोनाखै आरो अ अब्लाबो जिखिनि मिनथिगौ माने बुंनोसै आरो दावबायनाय होनना बुङोब्ला माने जोबोद मोजां आरो दावबायनांगौ आरो जेसेबां हायो। मानसिफोरा दावबायोब्ला जोङो औ ओ गोदान गोदान गियान लानो हायो बा रोंनो हायो बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो मोनो औ बेबायदि औ नंगौ बेबायदिनो दावबायथिङोब्ला जोङो गोबां बाथ्रा सोलोंना ला लानो हायो आरो बा इयुन जोलैखौबो जोङो मोजां। औ गियान होलांनो हायोबा बुजायनो हानाय जाहैयो आरो। जेरै जोङो न'आव थानानै जेसेबां ओ टिभि मबाइल बा निउसफोराव जेसेबां नायना जों गियान मोनगोन एसेबां जोङो निजायै दावबायनानै मोननायसेबां मोननो थाङा आरो जोङो न'निफ्राय ओंखारलांबासो मिथियो आरो माने माबायदि मा अबे जायगायाव माबायदि सोलिबाय दङ नियम खान्थिफोरा माबायदि? औ बेफोरखौ गासैखौबो। रोङो आरो जोङो दावबायोबा। औ दावबायनायाथ' आङो एसेबां थांनाय जायाखै आरो जेरावबो आङो मन्दिर आरिफोरावसो गोबांसिन नै खाथि खालानि बेफोराव थांदो आं आरो नोंथाङा औ नोंथाङा माबायदि मोनो दावबायनानै दावबायफेरबायबा नोंथाङा।
फेरबाय नोंथां। गुबुन गुबुन जायगायाव आंबो दावबायफेरबाय बे फोरबायदिनो थाङा बुंलांनाय बायदिनो उम। उम एसे एला रोंगौथि मोनबोबाय जेरै। गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला रोखोमनि रोंगौथि मोननाय जायो जेरै जोंनि ओनसोलावथ'। उम बेफोरबायदि उम गुबुन ओनसोलनि एबा गुबुन नोगोरमानि नोगोर नोगोर फो फोरनि सोमोन्दै बारा जे मिन्थिनाय जाया नालाय बेनिखायनो जोङो दावबायनाया मोजां आरो
मोजां आरो
आरो जोङो गुबुन-गुबुन जायगायाव गुबुन जेरै जोंनि रायलानायानो जा जोंनि जोंनि फाव उम जोंनि एबा जोंनि आखल आखुआानो जा बेफोरनि सोमोन्दै जोङो जो जोबोर रोंगौथि मोननाय जायो। मानसिफोरजों जेरै माबायदि रायलायनां औ माबायदि मा खालामनांगौ बेफोरखौ जोङो गोबां जोङो रोंगौथि मोननो हायो आरो
औ नोंगौ।
ओ बेफोरजों ओ बेफोरजों लोगोसेनो दावबायनायनि, ओ दावबायनानै जोङो जोबोर मुलाम्फा मोननो हायो। जेरै जों थाङा खोन्थालांनाय बायदि जोङो जेरै मबाइल, टि भि फोराव निउस फोराव जेरै जोङो जि नुबोगासिनो दं बेफोरनि अनगायैबो आरो जोंनिया बेरायो लायोबा दावबायो। हैयोब्ला ओम जोंनि जोंनि रोंगौथिया बांसिन
गोबांसिन जायो औ औ नोंगौ।
बांसि न जोङो रोंगौथि ओम रोंगौ थि मोनो औ। आरो उम आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जोंनि खाथि खाला जोंनि खाथि खाला थानाय। उम सुबुं उम आंनि खाथि खाला थानाय एबा हाग्रामा हाग्रामा बा अबा लावखार ओंखाम जानाय जायगा बेफोरावबो गोबां गोजान गोजान उम गोजान गोजान ओन ओनसोलनि एबा रायजोनि जोंनि ओनसोलावबो। होयो जेरै उम जेरै बगामाथि मानास सुकि दारागाव बेफोरबायदि जायगाफोराव जोंनि ओनसोलावबो गोबां दावबायनो। होयो जेरै गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालि। बे बगामाथि बगामाथि हाजोआव गोबां दावबायनो फैयो जेरै बेयाव रोंगौथि लाफैयो आरो बेजों आरो बेजों लोगोसेनो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जोंनि बे बगामाथि हाजोआव एबा। उम। बगामाथि जायगायाव दावबायहैनायाव जों गोबां रोंगौथि मोननो मोन उम। गोबां रोंगौ। थि मोनदों। उम जेरै बेफोरनि उम बै जायगानि सुबुंफोरा गोबां आबाद मावो जेरै आबा बादनि मुं फोरानो जाबाय फान्थाव बिलाहि। फान्थाव बिलाहि सबाइ सिबिं बेफोर उम बेफोर आबादखौ जोङो बै बगामाथि। ओम बगामाथि जायगायाव जोङो आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेवहाय। थांनानै जोङो ओरैबायदि मै। से रोंगो। थि नुनो मोन रोंगौथि मोनदों जि उम बै बगामाथि बगामाथि। बगामाथियाव थांनानै जोङो मोनसे दैमा मोनो। बे दैमाखो उम बे दैैमा खौ बारनानै जोङो बोद दै मोननै मन्दिर मोनो बेवहाय। दङ बुद्ध मन्दिर आरो। उम बाथौ मन्दिर बे बाथौ मन्दिर। आरो बुद्ध मन्दिरखौ जोङो खुलुमनो थाखाय जोङो। नैजि दै। बारनांगौ जायो। बे दैमायाव जोङो। नाव जों बारनांगौ जायो। बै नाव सालायगिरि बै नाव सालायगिरि मान। सिफोरा। ओम जोंखौ ओरै। ओम जेरै गावसोरनि ओम गावसोरनि न'खरनि। ओम जि। थांनानै थानांगौ थांनानै थानांगौ रां ओम रां रुफा फोरखौ। ओम बे नाव सालायनायनिनो दिहुनना लानाय जायो।
औ।
आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो नाव ओम। ओम नाव बारना नाव बारनायाव। ओम रां लानाय। खौ जोङो नुनो मोनो ओम रां रां लायो होन। ला बियोयावहाय। बाजि द'जि लानो लानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो। रो आरो बेवहाय फरायसा फोरनिखौ एसे खम लानाय जायो फरायसाफोर खौ नैजि थामजि ओरै लानाय जायो। आरो बेलेग मानसिफोरनिखौ पाब्लिक फोरनिखौ सुबुंफोरनिखौ बेवहाय बारा लानाय जायो आरो।
औ दा जे नोंथाङा बुंबाय बगामाथि होननानै औ औ
ओम आरो बेजों आरो बेजों लोगोसेनो ओम बै हाजोआव गाखोनाय समाव जोङो जि बुद्ध मन्दिर दा बुद्ध मन्दिरखौ खुलुमनो थांनाय समाव जोङो एसे हाजो गाखोलांनो गोनां जायो आरो बै हाजो गाखोलां नायाव जोङो सिरि मोननाय जायो। सिरिनि ससे थांना नै आरो बेवहाय जिबलिं मोननाय जायो जायखौ गुबुन फार सेनिफ्राय गुबुन फारसेसिम फैनाया उम मदद होयो जायखौ जोंङो दिरुंजों ओम ला थांनायाव बाहायो‌। एबा दिरुंजों थाङो। बेवहाय गोबां गोबां सुबुंफोरानो गाखोयो। उम आरो उम आरो आरो बेवहाय आरो बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो गाखोयो आरो आङो बुद्ध मन्दिराव बुद्ध मन्दिर खुलुमहैनाय समाव जोबोर हाग्रा बारि नुनो मोनो आरो बेनि गाहा हायाव जोङो बाथौ ख बाथौ मन्दिरखौ नुहुरो आरो जों बाथौ मन्दिराव। फैफिननांगौ जायो। आरो बेत थमनदि खौमन खुलुमनो थांनाय समाव बो आरो दैमा मोनसे बाथ बावनांगौ जायो आरो उम आरो बेनि बाद थौ मन्दिरनि एसे बाजार बेवहायबो बेवहायबो गोबां सुबुंफोरा उम जेरै उम दावमा दावसा जिब जुनार बेफोरखौ उम फाननाय जायो आरो मै गं थाइगं फोरबो फाननाय जायो। फिथाइ सामथाइ बेफोर बो जोंङो फाननायखौ जों आरो बेजों लोगोसेनो बेवहाय गोबां उम गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय रोंगौथि लानो फैयो जेरै
औ औ
जेरै गुवाहाटि, क'क्राझार बेफोरबायदि जायगा फोरनिफ्राय बेवहाय दावबायनो उम दावबायनो फैयो आरो
दा बे बगामाथि होननाय जे बेनि हा आरो जोंनि बेफोरनि हा एखे नङा न नुनायाव। हानि जे ओ औ माबायदि नुनायाव
ओजोंथ उम उम्म आं हा हाफोरनि बागैथ बारा एसे मिथिया जोङो ओरैनो आबाद। फोरा जायो आरो बिसोरो हास फारसो होयो ना मासो होयो मिथिला आरो। थेवबो उम गोबां आबाद।
जोयारि ओनसोल थाखार औ औ हाजो ना
औ औ हाजोयारि ओनसोल औ औ हा उम औ। जों हाजो थाबाय ओमफ्राय गाहायाव हायेन। थाबाय बे हाय ओनसोलाव आबादखौ मावनाय। दै आरो
औ नंगौ मोजां बिदिब्ला बिदिनो गोबां ओ बाथ्रा मिनथिनो मोनो आरो जोङो दावबायनानै ना गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला गुबुन। गुबुन औ आरो नोंथाङा गुबुन जायगायाव दावबायनो थांबावनो मोनदों नामा
औ मोनदों ओ मानासावबो थां बावनो मोनदों आङो मोननायालाय
मानासावबो बेफोरबायदि ओम उम बगामाथिनि उम एसे आलादा जायो आरोना बेवहाय हायेन ओसोल जाहैयो नालाय गोबां हाग्रा बंग्रा जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो बिफां लाइफां जेरै उम गामबारि गामबारिफोराथ जोंनि ओनसोलावबो जेरै बनसु नाल बेफोरो जोङो बिफांखौ जोङो जोङो नुनो मोनो आरो। आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनार दाउसिन दाउला
उ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जोबथ'बाय।
औ नंगौ। उनाव सम मोनोब्ला रायज्लायफिनसै नङा नोंथां
दे बिदिब्ला नो